अ।
थागोरान थाङा।
औ दे खोनाबाय दे खोनादों दे बुं। अ खुलुमबाय।
नोंथांनिखौ आं एसे लासै लासै खोनादों राय
औ आरो
हायोबा एसे गोसा
खोनाबायना? एसे गोसा होबा खोनागोन। खोनाबाय ना? औ दे औ दे नोंथां दे बुं आं दा ओरैनो जिरायगासिनो नो
औ होमबा आङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ दे
ओ नोंथांनि ओनसोलाव जे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैयै ओ जिउ खुंनानै दे जिउ खुंनानै माने संसार जादों बेनि राहानि बागै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सुबुंफोरनि संसार जानायनि सोमोन्दै औ जोंनिखै जोंनि ओनसोलाव दा आंनि नुनायाव जोंनि ओनसोलखैजाना ओ सुबुंफोरा बिदिनो ओ गोबां थाखोनि दं आरो ना गोबां धोनि आरो साख्रि गोनां गैयै गोरिब न'खर मेडियाम बेफोरबायदि दङ आरो ओमफाय बिसोरनि जिउ खुंनायनि राहायाबो आलादा आलादा जाहैयो। माने ओ धोनि सुबुंनि जिउ खुंनायनि राहाया आलादा साख्रि गोनांफोरनिया आलादा मिडियामनि आलादा आरो ओ गोरिबनि जिउ खुंनाया आलादा आरो दानिफ्राय बुंनो थाङोबा धोनि धोनि मान माने न'खराव धोन दौलद गोनां हा हु गोनां गारि मथर साख्रि बाख्रि गोनां बेफोरखौसो धोनि होना होमबा? जोंनि बे ओनसोलाव माने बे धोनि सुबुंफोरा माने ओरैबायदि जिउ खाङो माने बिसोरनि जिउ खुंनायनि राहाया माने जोबोद गोजोन होननानै बुंजायो आरो ने न'खराव जुदि ओ रां रुफा थाखा फैसा हा हु साख्रि बाख्रि थायोबा माने जिउ खुंनायनि राहाया जिउआ माने न'खरा सान्थि जायो आरो ने गोजोन फैयो। ओ बिजि फिसा गथ' गथायाइ मोजांहाय फरायहोनो हायो माने ओ गथ'फोरा जि फरायनो लुबैयो न'खराव जि ओ खरसा नांगौ बेफोरखौ गोसोबायदि होनो हायो। बिनिखायनो बिसोर साख्रि गोनां आरो धोनि न'खरनि मानसिफोरा माने जिउ खुंनाया बिसोरना आलादा आरोना। माने ओ बिसोरो गोसोबायदि माने मावनो हायो खामानिफोरखौ ओ फारसेथिं आरो मित दियाम न'खरनि बे मिदियाम फोरा जोंनि बे जोंनि ओनसोलखिजाय आरो आंनि नुनायाव बेसोरबो बे बेबायदिनो हाहुइसे हा हु इसे दङ मावनानै जायो माने बिथांमोनहा जायफ्रा न'खराव साख्रि गैया हाखौ मावनानै जायो आरोना माइ आबाद ओ बिदिनो गोरान खेथि बेफोरबायदि मिदियामनि मानसिफोरा मिदियाम न'खरनिया माने मावनानै जायो आरोना बिसोरो। ओ माने मिदियाम जोंनिया ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाहैयो माने। गोजौ फारसेबो मोना सौस्लाबा आरो गाहायद्रायखैबो थांनो हाया बेफोरबायदि खस्थ' मोनो आरोना। औ। साख्रि बाख्रि गैजायै सुबुंफोराथ' आरो मावनानै जायाबाथ' ओ राहा गैया नालाय बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बे मिदियामनिफोरा मिदियाम न'ख न'खरनि जाफोर सुबुंफोर दं बिसोरो न'खराव जा एसे एनै सम्पति हाहु दं बेखौ मावनानै जायो आरो। ओ बिदिनो दैज्लांनि बोथ बोथोराव ओ माइ आबाद आरो बे मेसेंनि बोथोराव बेसर बिबायदिनो आलु बेफोरबायदि खेथि खालामनानै बिसोरो माने ओ मावनानै जायो आरोना न'खरनि खरसाफोरखौ दिहुननानै जायो। बेनिफ्राय बेजोंनो आरो गथ' गथाय फरायहोयो फोरोङो माने जिमान हागौ इमाननो माने बिसोरो ओ नाजायो आरो एनिफ्राय फारसेथिं आरो गोरिब थाखोनि न'खर दङ बे जायफोरानोखि गोरिब बिसोरो माने हा हु गैजायै साख्रि बाख्रि गैजायै थाखा फैसा गैजायै। बिथांमोना माने ओ हाजिरा खामला मावनानै जायो सोरबा बायदिया आरो ओ हौवा मानसिफोरा कम्पानिफोराव थांनानै माने रां खामायनानै न'खराव हरो बे बेफोरबायदिनो जायो आरोना। आ दउ अमा फिस फिसियो हिन्जावफोरा माइ खामला गायो। ओ बिदिनो ओस जिफोर दानानै फानो। आरो मैगं-थाइगं नागिरनानै फानो बेफोरबायदि आरोना गोरिब थागोनि सुबुंफोरा। माने गोरिब थाखोनि सुबुं फोरा बिराद खस्थ'मोनो आरोना संसार जानायाव। माने गथ'-गथाय फरायहोनाय ओ बिसोरखौ जाहोनाय बेफोराव बिराद खस्थ' मोनो आरो जोबोर खस्थ' मोनो। जोंनि बे ओनसोलाव आं नुनायाव बेफोरबायदि सोलिदों आरो। दा नोंथांमोननिखि जाय मा बायदिहाय जिउ खाङो जेनेबा सुबुंफोरा? एसे बुंनानै हो नोंथाङा।
औ जागोन नोंथां।
दा जेरै नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दं नोंथां। जेरै- ओ धोनि गोरिब देस साख्रि मावनाय बिदि दं आरो जोंनावबो बिदिनो ओ गोरिबाथ' बिदिनो मा-माने गोरिब होनोब्ला माखासे नों न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जोङो हा हु गैजायिफोरा मु गुबुनाव हाजिरा खामला मावनानै जायाब्लाथ' ओ माबा मोनसे ओ बेबायदिनो ना, नाथुर गुरनाय बेफोरबायदि ओ खामानिखौ मावाब्लाथ' बिसोरो न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो हाया नङा होमबा नोंथां? बि थिग बेबायदिनो बिदिनो जोंनावबो गोरिबफोरा बिदिनो हौवाफोरा गुबुनाव हाजिरा खामला मावो आरो ओ हिन्जावफोराबो बिदिनो सोरबा बायदिया हाजिरा खामला मावो आरो सोरबा बायदिया ओ दैमाफोराव ना नाथुर गुरनानै बेफोरखौनो मैगं थाइगं जेनेबा हाग्राफोरनिफ्राय मैगं थाइगं मोननाय बेफोरखौनो बाजाराव फाननानै हाय न'खरनि आंखालफोरखौ सुफुङो आरो।
औ
ओ सोलोंथाइनि बिथिङावबो बिसोरो बिराद खस्थ' मोनो नोंथाङाबो बुंदोंमोनना दानि ओ माने बिसोरो गोजौ फारसे लांनायाव सोलोंथाइनि बिथिङाव माने गुबुनफोरा जेरै ओस माने एसे हाइ कुवालिटि बेफोरबायदियाव होनो माने बिसोरा खस्थ' जायो आरो। बिदिनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना ओ बिदिनो सोलोंथाइखौ होयो थेवब्लाबो बिदिनो आरो मिडियामनि होनदो जेरै जोङो मिडियामनियाबो जोंनाव माखासे बिदिनो सोरबा बायदिया ओ हा हु थानानैबो माने मावनानै जानो हा रोङा बेबायदि दं आरो नोंथां। उम निजेनो औ हाहु थानानैबो मावनानै जानाय बिदि गैया ओ बिदिनो उनावहाय गोरिब जालांनांगौ जायो आरो
औ माने गावनि सोलिनो जानो रोङियाव
औ गावनि बेसे खस्थ'खौ खालामनो बाबाय जेला
औ
औ बिदिनो माखासे ओ आइजोफोराबो बिदिनो सोरबा बायदिया अमा फिसियो बोरमा फिसियो बिदिनो न'आवनो दाउ फिसियो बेफोरबायदिनो माखासे माने सोरबा बायदिया आरो एम्फौ फिसिनानै बेफोरबायदिजोंनो माखासे न'नि आंखालखौ सुफुङो आरो ओ साख्रि मावनाय होनबा आरो एसे गोजौ थाखोनियानो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ साख्रि
बिदिनो सोरबा बायदिया जोंनि ओनसोलाव आरो ओ बिदिनो सोरबा बायदिया सा ख्रि मावनाय बेफोर टाउन सोहोराव थाहैनाय दं ओ बिदिनो माखासे गथ'फोरखौबो बिदिनो टाउनाव थाहैनानै ओ गेदेर गेदेर स्कुलाव फरायनो होनाय बेफोरबायदि ओ बिदिनो आरो माखासेफोर सोरबा बायदि हौवाफोराबो हिनजावफोराबो बिदिनो कम्पानियाव थाहैयो ओ न'नि आंखालनि थाखाय बेफोरबायदि दं ओरैनो आ नोंथांमोननि ओनसोलजों जे जेनेबा ओ दाउ अमा फिसिनानै बा ओ बिदिनो एम्फौ फोर लानानै माबाय बिदिहाय मुलाम्फा खालामनो हायो ओरै नोंथांमोननि ओनसोलजों?
औ माने जोंनि औ माने जोंनि ओनसोल नोंथां ओ आइजोफोरा माने ओ ओरैबायदि नाजायो दानिया माने एम्फौ फियो आरो ना खायसे बायदिया एम फौ फियो एम्फौ फिनानै बिसोर माने फिथोब बानाय नानै माने फिथोबखौ फानो आरोना आरो बे एम फौवा एम्फौखौबोथ' जों जायो नालाय बे एम्फौखौबो माने फानो आरोना फवा हिसाबै एबा केजि हिसाब बिसोरो दाम बानायनानै फानोआरो गोबां दाम दङ एम फौआबो बिजोंबो बिसोरो ओ माने जायो आरोना औ ओमफ्राय दा खायसे बायदिया आरो दाउ फिसिगोन बिरादनो जोगो जोगोनो दाउखौ माने फार्म बायदि फिसिगोन आरो ना फिनानै जेब्ला ओ देरो अब्ला नाथाय बिसोरखौ जेब्ला नांगौ जायो खरसा दिहुनो थाखाय फाननाय जायो आरो ना बेजोंबो माने जायो दानियाथ' जायगा जायगा दा जोंनि ओनसोलफोराव माने हांसो फार्म, दाउनि फार्म, ब्रयलारनि फार्म बेफोरबायदि आइजोफोराबो होसै होयो आरो ना सिगला इदिनो सिगला मैगं थाइगंनि दखान जिखुनु दखानावनो दानिया आइजोफोरा जोंनि बे गोरिब थाखोनि आइजोफोरा माने बाहागो लायो आरो जेरै हायो बिसोरो माने न'खरनि आंखालखौ
औ
नाजायो आरो बिसोरो लाजिया फांजिया माने ओ जान्जि खाफ्रानानै गावसोरनि ओ लाजिनाय गिनायखौ दोनथ'नानैबाबो बिसोरो गोरिबनि थाखायनो आंखालनि थाखायनो सुफुंनो थाखाय बिसोरो माने जान्जि जान्जि खाफ्राना ओंखारलाङो आरो ना जोंनि बे आइजोफोरा खायसे या जि दानानै फानो खायसे बायदिया जिग जि गला होनानै जायो बिदिनो ओ हाग्रायाव मोननाय मेगं थास' बिबार आथिं मेथ'खा बिबार मान खुन्दिया सिबुं दा दैज्लां बोथोराव ओ खायसे खायसे आइजोफोरा माने बेफोरखौ माने फाननानैबो आंखालफोरखौ सुफुङो आरोना इसोरो। जोंनिखिजाय बे आइजोफोरा बेफोरबायदि आरो गोरिब थाखोनिया
जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो एसे ओ गोरिब थाखोनियानो बांसिन होननानै बुंजायो आरो नोंथां बेनिखायनो ओ औ बिथांमोनाबो बिबायदिनो जेरै नोंथाङा बुंनाय बेदिनो बिदिनो ओ बयबो माने गाव गावनि मेंनाय बानायखौ दोनथनानै बाबो गावनि जिउ खुंनायाव ओ जेरैखि जायाब्लाबो खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो रावबो जिरायनानै थाया आरो नोंथां मोनसे नङा मोनसे माने राहा हा लामाखौ दिहुननानै बेबायदिनो संसारखौ नखरखौ सालायगासिनो आरो नोंथां
अ नोंथां अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनाखौ औ बेखिनियावनो दोन थनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम औ दे